हेल'
औ नोंथाङा खोनदों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथाङा निसिम जासिहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ। आं दायो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि बोथोरारि फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सा सान्दों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ बिदिब्ला आङो गिबियावनो फंनैसो बुंनानै लाग्रोनो सानबाय।
औ जागोन दे।
औ जोंहा बोथोरारि फोरबो होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जोङो
ओ माखासे बोथोरारि फोरबोफोरखौ मोननो हायो जेरै ओ मागो फोरबो बैसागो फोरबो काति फोरबो आरो बे जों लोगोसेनो जोङो आमथिसुवा ओंखाम गोरलै जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो
नोंगौ
औ आं दा गिबियावनो मागो फोरबोनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानबाय।
औ औ
औ जोंङो मागो फोरबोआ ओ मागो मागो मागो दाननि माग दाननि से खालारनिफ्राय जागायजेनो आरो
औ औ नंगौ
औ जोङो मागो मागो फोरबोआवहाय जोंहा गोबांथार नेमखान्थिफोरखौहाय जों फालिनाय नुनो मोनो। जों गिबियावनो ओ ओ गा न'खरनि उन्दैफोरनो गेदिरफोरा अननाय होयो आरो लोगोसे जे उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होयो। बेजों लोगोसेनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सुबुं माहारि हिसाबै जोङो गावनि गोसोजों साननानै लानाय सासे सोरजिगिरि महरै जोङो आनान गसाइ दं होननानै साननानै लायो। जोङो बे आनान गसायखौबो जोङो बे दिनखालि जोङो मान बावनाय जायो आरो।
नंगौ औ मागोआव जोंहा बेलागुरबो जानाय जायो।
औ बेजों लोगोसेनो जोङो बिदिनो बेलागुर जानाय औ बेलागुर जानायाबो माने गोदोनि दिनावहाय लावखार एबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिनै माने बानायोमोन आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय आथिखालावथ' दानिया माने बांद्राय इफोरबायदि नुोन थांला न'?
नुनाया एसे खम जाबाय खिन्थु जायो।
ओ ओ ओ ओमफ्राय जोंहा माने मागोआवहाय बिदिनो न'खराव जानो आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि मानसिफोर फैयोब्ला आरो लोगोसे मागोआवहाय आलासिफोर लेंंहरनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो आलासिफोरखौ जाहोनो माने न'खरावहाय माखासे फिथाफोर बानायनाय जायो आरो माइरंजों बानायनाय दा आरो बिदिनो लादुफोर सिबिंनि बा ओ नारिखल फोरनि लादु बानायनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगो बिदिनो जोंहा बर'फोराथ' आलासिफोरखौ सिबिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोदों थिग बेबायदिनो जोङो मागोफोर बावबो जोङो ओ ओ फिथा साहाफोरजों लोगोसे जौफोरखौबो आलासिफोरनो होनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ बैसागो फोरबोखौहाय सावरायनो हायो जों बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला बेनो जोंनि बयनिख्रुइबो बर'फोरनि गेजेरावहाय देरसिन ओ फोरबो होननानै जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बैसागो फोरबोखौ जोङो बैसाग दानावहाय फालिनाय जायो। जोंहा बैसागोआवहाय खालि मानसिफोराल' रंजाया आरो बर'फोरा जोंहा आबाद गाहाय हारि नालाय ओमफ्राय जोंनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो मोसौ आबाद मावनायाव माने जोंनो मोसौआ गोबां हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो बर'फोरनि न'खराव बयनियावबो मोसौआ थाखायो नालाय ओंखायनो जोंहा मोसौ नि बैसागो महरै बैसागो महरैबो जों फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। बे दिनखालि जोङो मोसौखौहाय ओ बरायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। मोसौखौ सिबिनायखौ जों नुनो मोनो । जोङो मोसौ बैसागु खालि जों ओ गिबियावनो न'खरनि गाहाय एबा गोदोनि दिनावहाय लावखारफोरा ओ खाथिनि ओ दैमा बिलो फोरावहाय लांनानै माने मोसौखौ थुखैनानै लानाय जायोमोन। जोङो मोसौ थुखैनायावहाय जोंनो ओम बिदिनो माखासे फिथाइफोर लाव फान्थाव थाइखा बेफोरबायदिखौ जोङो हानानै लानाय जायोमोन। आरो बिदिनो माला सुनानैबो मोसौनो गानहोनाय जायो। ओमफ्राय ओ थाराय थारायजोंहाय मोसौखौ ओ बुयो बुनानै लाबोयोमोन नामाथाय ।ओमफ्राय
औ नंगौ।
जोङो माने गोदोनि दिनावहाय ओ लावखारफोरा मोसौखौ थुखैनाय समावहाय गावसोरबो रंजाफानायजों लोगोसे ओ बिदिनो खुगा मेथाइफोर खननानै रंजाफायोमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा बे खुगा मेथाइखौ खननानै लावखारफोरा रंजायोमोन। बिदिनखालि माने मोसौखौहाय खानानै दोन आरो उदां फोथारफोरावहाय खुलायै एगारनानै होनाय जायो।
औ नंगौ दा नोंथाङा फंनैसो बैसागुनियाव रंजानायनि बागै नङा होनबा दामनाय देनायनि बागै एसे फोरमायगोन नामा।
ओ-ओ ओ जोंहा ओ मोसौ बैसागोनि उनाव जोङो ओ मानसिफोरनि मानसिनि बैसागोखौ जों मोननो हायो। बेवहाय ओ मानसिफोरा माने रंजानायनि सिगाङावनो बेबायदिनो गावजों गाव ओ अनलायनाय सिबिनाय फोरखौ ओ दिन्थिग्रोनाय जायो । मन्दिरफोराव हाबहैनाय जायो बिनि अखानायनिफ्राय माने मानसिफोराहाय ओ गामिनि बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम माने बयबो ओ रंजायो आरो बयबो गामि-गामि मोसायो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइफोर खननानै ओ मोसादिङो आरो न'खर-न'ख खर मानो होनबा बे रं बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजानाय फोरबो। बेनि थाखायनो औ।
दा नोंथाङा औ होनसै नोंथाङा होनग्रोलाय।
औ आं नोंथांखौ ओ बे बर'फोरनि बोथोरारि फोरबोनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंजानो लुबैदोंमोन।
औ जागोन आंहा एसेबां बेफोरबायदि बोथोर फोरबोनि बर'फोरनि फोरबोनि एसेबां रोंगौथिबो गैया नालाय।
औ-औ।
आं जेसेबां हायो बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांनिसिम फिन बुंनो खावलायनायाव हरनाय जागोन आरो बेखौ।
औ औ औ जागोन दे।
बोथोरारि फोरबो होनोब्ला जोंहा बर'फोरनि नङा होनबा।
औ।
नों गाहायै बैसागु बिदिनो मागो ओमफ्राय आमथि ओमफ्रायहाय जोंहा मा दंबावोमोन खाथि फोरबो नङा होनबा।
औ-औ-औ।
औ बिदिनो गोबां दङ' जोंहा दा आं बुंनो आखाइयाव लादों। नोंथाङाथ' गिबियाव बैसागु होनबाय ओम फ्रायहाय मा होनखोमोनलाय मोनसेया मागो होनखांबाय औ। जोङा आमथि नङा होनबा
औ।
आमथि होनोब्ला जों माखौ बुजियो बा आमथि फोरबो होनोब्ला जों मा मोनथियो नङा होनबा मा बुजियो जों आमथियाव मा खालामो बिनि सायाव सावरायगोन आरो दा जोङो आमथियाव माने बेबो मोनसे बोथोरारि मोनसे फोरबो नङा होनबा जेराव ओ फिथाइ सामथाया जेराव थाय गोदान थायो नङा होनबा
औ।
औ जा गोदान जेनबा माने जोंहा फिथाइ सामथाइखौ जाग्रोनायनि सिगां जोंहा बे बोथोरनि समाव फिथाइ सामथाइ थाइनायनि समाव जोंहा जोङो जाग्रोनायनि समावहाय माने जों फिथाइ सामथाइखौ जमाहै मन्दिरफोराव लांनानै जोङो खुलुमनानै नङा होमबा आर'ज खालामनानै जोङो जाग्रोनाय जायो आरो बिनि उनावसो जोङो फुजा होखांनानै बिदिनो फोरबोखौ जाफुंङा होखांनानैसो जोङो माने फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ होननानै जोङो मोन्थिना मोनो आरो माने जोंनो गिबियावनो माने जा ग्रोनायनि सिगां माने इसोरनो दान होग्रोनानै जों जाग्रोना जानाय जायो आरो बिनि उनावहाय। औ। ओमफ्रायहाय ओरैजाय मोनसे ओ दंबावो खाथि फोरबो नङा होनबा
ओं।
औ जेराव जोङो जेब्ला माइ गायो नङा होनबा।
ओं।
दुब्लि फोथाराव जेन'बा जोंहा गायनाय माइया जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा जायालासिनो नङा होमबा जानो हाया। बिनि थाखाय जोङो थाइगिरनि बिखुङाव जोङो आलारि बाथि लागायनानै जोङो धुप धुना सावनानै जोङो बुद गरनैसो नङा होनबा बिदिनो आलारि बाथि लागायना जोङो दुब्लि फोथाराव माने जोङो खुन्थिया गायनानै जोङो बेखौ गारबोयो आरो नङा होनबा ओमफ्रायहाय लामायाव थालिर बिफां गायो का थिग बेबायदिनो मा होनो ओ आबादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो मा मा होनो बे जों थाइगिरनि बिखङाव जोंनो आलारि बाथिखौ लागायो। जों थाइगिरनि आलारि ओस थाइगिरनि बिुखुङाव बिखुङाव जोङो आलारि बाथिखौ मानि थाखाय लागायो होनोब्ला जोङो बेखौनो मोनथिनो मोनो जे माने दुब्लि फोथाराव थानाय एम्फौ एनला नङा होनबा औ जोङो थाइगिरनि बिफां थाइगिरनि बिफाङाव जोङो बेखौ लागायोब्ला माने जोंहा आलारिजों जोंनाय ओ अरा नङा होनबा बेयो माने थाइगिरनि बिखं बिखंखौ एसे एसे खामलाङो माने थाइगिर बिखङाव माने मोनसे गेस थायो आरो जा
औ।
बे माने अरजों जोंनानैहाय माने सारा दुब्लियाव माने गोसारजोबो आरो जोंनि सोरगिदिं।
औ
दा जायनि थाखाय जोंनि आबादफोराव माने एम्फौ एन्लाव माने एसेबां जानो हाया। बेनि थाखाय जोङो गेटनि बिखङाव जोङो बेखौ माने आलारिखौ लागायनाय जायो आरो
औ
जाहाथे जोंनि फिथाइया मोजां जायो बेनि थाखाय
औ औ
दा थिग जोंहा गोबां बेबायदिनो नेमखान्थिफोर दङ जोंहा गिबियावनो मोसौ थुखैनाय नङा होनबा मोसौनि बैसागु सेथियाव नैथियाव जाबाय उन्दैया गेदेरखौ मान होयो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो खुलुमो बा सिगाङाव जाखांनाय जाथायफोरखौ जोङो बावगारनानै माने गोदान माने जिउ खुंनो माने जोङो आखाइायाव लायो आरो आरो बैसागु गुबै जाहोनानो जादों जोंहा बैसागुआव जोंहा मा सोलायो बोसोर गोदान नङा होनबा
औ औ
औ जोङो बोसोर गोदानखौ बरायो बिदिनो थिग ओ दामग्रा देग्रा लानानै जोङो। माने मुसुरनानै मोसायो गामि गिदिं गिदिं मोसायो मागियोओमफाय लास जेबोला थार्द बैसागुआव ला्लास् बैसागुआव जोङो जमाहैनो मन्दिरफोराव थांनानै जोङो फुजा होनानै जोङो खुलुमनानै इसोरनाव आर'ज गाबनानै जोङो माने ओमोन मोसानानै मागिनाय फैसाखौ नङा होनबा रांखावरिफोरखौ जोङो मा खामानियाव बाहायनांगौ जों बिनि सायाव सावरायनानै जोङो माने थि खालामना फालिनाय जायो आरो दा बेनोसै बोथोरारि बिदिनो फोरबोनि बागै आं एसेबां माने रोंगौथि गैया आरो दा बेखिनिखौ दोननानै आं दोनथ'नाय जाबाय आरो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो हाबाय
औ
औ दायो जोंहा सावरायनायनि समाबो जोबनानै थांबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ जागोन नोंथां
औ औ दे
बस